औ औ औ नोंथां
ओमदा जों औ माने जों आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने बे जोंनि मिथिंगायारि सम्पद
औ औ नंगौ नोंथां
बे सम्पदा माने जोंनि बुहुम बिखानिफ्राय जोबलांगासिनो दङ नङा लासै लासै दा बे सिंनि बागैनो आं नोंथांजों सावरायनो होननानै माने नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ
दा गिबियावनो नोंथाङानो बुंग्रोदो जे जोंनि मिथिंगायारि सम्पदा मा जाहोननि नि थाखाय माबायदियै माने जोबलांगासिनो दं बेखौ नोंथाङा गिबियावनो फोरमायग्रोदो दे
जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' जोंहा गोबां बिदिनोथि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बुस्थु बा जोंनि खाथि खालायाव थानाय बेफोर बुस्थुफ्रानो गोबां बिदिनो सम्फद जेखौ जों जों बाहायथाव जायो बा बाहायजायो बेफोर मोनफ्रोमबो बुस्थुफ्रानो जों सम्फद होननानै बुंनो हायो हायो आरो जे जोंनि थाखाय खामानियाव बा जों बाहायो मोनफा मोनफा फिसा फिसा बुस्थु जों जे बाहायथाव जायो बेफोरखौनो जों सम्फद होननानै बुङो आरो जों ओरैनो ओरैनो जोङो बिदिनो ओरैनो इजियाव बुङोब्ला बेफोरखौनो जों सम पट होननानै बुङो आरो जोंहा माखासे बेफोरबायदि सम्फदफोर जोबलांनायखौ जों होनोब्लाथ' जोंहा गोबां बिदिनो मिथिगा मोननाय गोबां बिदिनो सम्पदफोर दं जेरै जोंहा थाव खयला औ थाव खयला आरो दंफांफोर बेफोरबायदि बायदिसिना बुस्थुफोरानो जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम समफद आरो जोंहा बेफोरबायदि सम्पदफोरा जेरै गुदियाव जोंहा गिबियावनो जोंहा थाव गोबां बिदिनो थावखौ जोंहा आथिखालाव बिदिनो थाव सावनाय गोबां बिदिनो गारि मथर ग- आरो गोबां बिदिनो मेसिनफोर दिहुनबाय जे बुस्थुआ जोंहा थावजों खारो पेट्रल, डिजेल औ जोंहा बेफोरजों गोबां बिदिनो बुस बुस्थुफोर सालायनाय नुनो मोनो आरोखि आथिखालावहाय ओ बेफोरबायदि था पेट्रल, डिजेलफोरा जोबलांनाय जोंहा सम्पदनिफ्राय मोननाय बेफोरो जोबलांनायनि जाहोन फोराव जों गोबां बिदिनो जाहोन नुनो मोनो जेरै जोंहा गोबां बिदिनो गारि गारि-मथर बाहायनाय बा जोंहा गारि-मथरखौ बाहायनाया बाहायखानांगौ जोंहा मेसिन गैयाबा दाथ' गोनोखो जुगाव बेफोर फोरखौ बाहायाब्ला जोंहा जोबोर नै जोबोरैनो जोंहा खस्थ' दं। ओ जोंहा बाहायनाया बाहायनाय नांगौ नाथाय जोंहा बेफोरखौहाय नांगौनि बारा बाहायब्ला जोंहा खहा जायो आरोखि जोंहा जे खाथियाव थांनोबो जे जोंहा एक्स' मिटार, दुइस' मिटार थाबायालाबा जोंहा गोबां बिदिनो औ जे जोंहा गोबां बिदिनो गारि-मटर बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंहा बाइक गोबां बिदिनो ससे थांनो थाखायनो जोंहा बाइकखौहाय दिहुनो आरो गोबां जोंहा साइकेलफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला आथिखालावहाय साइकेलफोरबो बाहायला औ आरो ससेखौनो थाबायनो बासै आरोखि बेखायनो जों बेफोरबायदि बुस् थु फोरखौ जोबलांनायखौ नुनो मोनदों जोंहा जे नांगौनि बारा आरो जे माखासे गथ'फोर सुबुं गथ'फोर सेंग्रा, सिख्लाफोर गोबां बिदिनो ओरैनो बेरायलाबायो आरो नंबां जाबांनो ओरैनो थाव सावगारलाबायो जे जेबो खामानि गैया दामानि गैया ओरै ओरैनो बेरायथिंलाबायनानै बेफोरनिफ्राय जों गोबां बिदिनो खहाखौ मोननो थाङो बा जोंहा बिदिनो जोंहा गोबां बिदिनो सम्फदफोर सम्पदफोरा सम्पदफोरनि खहाखौ नुनो मोनो आरो बेफोरनि थाखाय औ जों बे बेफोर बे गथ'फोरनो बे बिमा बिफाफोरा बेफोरबायायदि गारिफोरखौ होआबा मोजां जायो। जागोन आरोखि मानोना जोंहा बेफोरबायदि सम्पदनि थाखाय जोंहा खहा जानाय जोबलांनायफोरखौहाय जों जोबोरैनो हमदांनो मोनदों बा जोबलांगासिनो जोंहा बे बेफोर सम सम्पदफोरा जे जोंहा बिदिनो बांद्राय बाहायफ्लेबाय थाबा नांगौनि बारा बाहायफ्लेबाय थाबा सानसे जोंहा बेबायदि सम बे बेफोर सम्फदफोरा जोबलांनो हमगासिनो।
औ औ।
बेंखायनो गोबां बिदिनो मेसिनफोर बाहायनायखौबो गोबां बिदि बिदिनो आथिखालाव जोंहा सरखाराराबो साननानै गोबां बिदिनो थावनि नङाब्लाबो गोबां बिदिनो बेटारिनि बेटा नि गारिफोर दिहुनबाय जोबोरैनो मोजां खामानि मावदों सरखारा। बेफोरबायदि गारि-मथरनि बागाव गोबां बिदि बिदिनो बेटारिजों गोबां बिदिनो खारनो हानाय जोंहा गारि मथरफोरखौहाय दिहुनन्नाया जोबोर मोजां जादों आरो जोंहा बिदिनो नै सायाव थाङोब्ला खयलायाव गोबां जोंहा खयलाफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो जेरै खयला खयलानि खामानिया जाहैबाय गोबां जों गोदो गोदोनि जुगाव जों नायोब्ला गोबां खयलाखौ जोंहा गोबां बिदिनो रेलगारिफोरखौ गोबां बिदिनो खयलानि दारै गोबां। खयलाजोंसो सावोमोन खारोमोन नालाय जोंना खय माबायाथ' ट्रेनफ्राथ'। गोदोहाय औ बेखायनो जों गोदोहाय बे बेफोर बायदिनो नोगोद खयला बाहायोमोन आथिखालाव बेफोर आथिखालाव ट्रेनखौबो जोंहा कारेन्टजों सो खारनाय नुसै आरोखि। आरो बिदिनो गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर फेक्टरिफोराव खयला सावनानै जोंहा बिदिनो बाहायनाय जायो जेरै जोंहा दाबो बाहायो खयलाखौहाय जेरै जोंहा साफात फेक्ट'रि बायदिसिना बिदिनो गेदेर गेदेर फेख थ'रिफोरावहाय बेबायदि खयलाखौ बाहायनाय जायो आरोखि। आरो बिदिनो बांद्राय बाहायफ्लेयबाय थाबा नंबां जाबां बाहाय फ्लेबाय थाबाबो नैबे जोंहा खयलायाबो सानसे सम जोबलांगोन आरो बेफोरखौ जों मोन मोनदांनो हायो।
जों बेखायनो मानोना बे सम्फदफोरा जोंहा जाफिननो थाखाय गोबां बिदिनो खौथि खौ थि बोसोर नाङो आरो बेखायनो जों बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौहाय जोङो नांगौनि बारा बाहायालाबा जोङो जे जोंनि बेसेबांनो नांगौ बेसेबांल' बाहायोब्ला अब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन
मानोना जोंङो सानसे सम बेफोरखौ जोंहा मोननाय नङा।
औ माने आंबो बे नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा फोरमायलांबाय दा बे बिथिङावनो आंबो फंनैसो माने फोरमायनो सानबाय आरो।
औ नै नोंथां फोरमाय।
माने माने मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ जेरै जोंहा दा नोंथाङा बुंलांनाय खैला नङा होनबा? बेफोरबायदिनो जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला बे बिफां लाइफाङाबो मोनसे मिथिंगायारि सम्पद नङा होनब्ला?
औ औ।
दा अन्थाइ बाला बेफोरबायदियाबो माने मोनसे मोनफा मोनफा मिथिंगायारि सम्पद आरो दा बे बिथिङाव माने जोंहा पेट्रल डिजेल दिहुननायावबोथ' गोबां जोंहा गोथां थाव जायखौ होनो जेखौ दहनो बेफोर दिहननायाव माने जोंनि जा हा सिङाव थानाय माखासे माने बे माने बेफोर खायसे मिथिंगायारि सम्पदा माने खनसे बाहायखांनायनि उनाव आरो माने बेखौ मोनफिना आरो।
औ।
बेनि उनाव माखासे मिथिंगायारि सम्पदखौ माने जोङो मोनफिनो। जेरैबायदिनो जोंहा बिफां लाइफां बिफाङाबो मिथिंगायारि सम्पद दा बे मिथिंगायारि सम्पद जोङो बाहाय खाङोब्लाबो थेवब्लाबो बेयो माने जोंहा मोनफिनो आरो। माने जोङो गायोब्लानो जोङो बियो बेखौ जोङो मोनफिननो हायो आरो। दा जेरैबायदि खयला दा मिथिंगायारि सम्पद बेफोरबायदिनो बे गोथां थाव जायखौ होनो बे बेफोरखौथ' जोङो जायनिफ्राय माने पेट्रल डिजेल दिहुनो बेफोरखौखौथ' जोङो खेबसे बाहायखांनायनि उनाव आरो बेखौ मोनफिननो हाला आरो न? औ दा बे बिथिङाव माने जोङो बेखौ जोङो माने जानला मानला माने बाहायनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ आरो। दहाय नोंथाङा फोरमायनाय जौसे नैजौ मिटार थाङोब्लानो माने गारि सालायो। बिदिब्लाथ' जोंहा माने जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ जोङो माने हमथानो इयुन जोलैनि थाखाय हमथानानै लाखिनो जोबोद गोब्राब जागोन नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बेफोरबायदिनो जोंहा मिथिंगायारि सम्पद बै दंफां लाइफां दंफां लाइफां बिफां होनोब्लाथ' जोंहा दंफां लाइफांखौ खेबसे दानोब्ला माने जोंहा गोबां माने खहाबो जायो दाने गोबां बोसोर लायो जेरै बिफां फांसे जों देरखानायखौ जोङो। बेखौ दानफायोब्ला बेनो गुबुन मोनसे फांसे गायोब्लाथ' बेयाव जोंहा। जि नैजि बोसोर आरो मोनसे खावलायबाय नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
बेजों लोगो बारहावाया गुबुंले जाबाय।
औ
मिथिंगायारि थाव खौ बाहायनायावबो जोंहा बायदिसिना माने मिथिंगाया माने गुबुंले जालांजोबो आरो नङा होन
औ नंगौ।
दा बे मिथिंगायारि सम्पदा बेबायदिनो लासै लासै माने जोंनि आबहावाखौबो गुबुंले खालामदों बाहायनाया आरो माने जोंनि जि मिथिंगायारि सम्पद बेफोरबो जोबलांबाय थादों आरो।
औ नोंथां‌।
दा गोदोनि समाव मानेथ' जोंहा कारेन्ट गैयामोन नङा होनब्ला माखासे खयलानि गेजेरजों जोंसो माने खैलानि गेजेरजोंसो माने जों खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायोमोन। दा बेयो याव गोबां माने उखुन्दै ओंखारनानै गोबां माने खहा जादों थिगबेदिनो खैला दिहुननानै बै जायगानि मिथिंगायारि सम्पदाथ' जोबलांखाबाय बेनि सिङाव आरो हानि सिङाव माने खालि जानानै जेब्ला बांग्रिं बायदिसिना मावो अब्ला माने बे हाया माने हाब्र'लाङो आरो बेनि गेजेराव जोंहा माखासे सुबुं माहारिया गोबां खहा जानो गोनां जायो बेफोरबायदिनो जोंहा मिथिंगायारि सम्पदखौ माने ओ माखासे माने इन्डास्ट्रियाव बाहायनायाव
औ
माने जाय माने इन्डास्ट्रिखौ माने जोङो कारेन्टजों माने लाइनजों माने जोङो बाहायनो हायो बैफोरावबो माने जोङो खैलाजोंसो बाहायनानै माने जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ फोजोबना लानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो दा बेखिनियानो नोंथां उननि समफोराव जुदि सम मोनोब्ला नोंथांजों मोजाङै सावरायफिनसिगोन नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों बेफोरबायदि खोथाफोर सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों
औ औ आंबो गोजोननाय मोनदों दे गोजोन्थों।